दासो खोनादों।
अमाखौनो ओरै दोनदां एसे मारुआव दोनफैदां ओमफ्राय जि मोजां उन्दुबाय।
गावनि माबाखौ उरजायालै बियो।
नङा दै खुन्थिया मोनसे नोरैथिं बोबोदां जानलाथिंजाय ओरैहाय।
ए
दहाय मोनाबिलियाव दोनफैफिनबाय आंङो ओरैहाय।
अखा हाबाबो दै जायो ना बियो।
है नैबेयाव जोंनि लामा थाबायग्रा सेर खाथिसिन जाफैबाय नैबेसिम।
दाहाय माबा खिना उराथ'
दा मोनायाव उरलाब्रा। उरबा उरबाय ओरै दोनफैदां आरामनो गोजौआव थाबायना। गावहासो उन्दुगोन गावहासो आन्दायगोन। हाग्रायाव उन्दुबाय ओरैहाय जानला खाथि हाग्रायाव
बे समावनो बे फाग्ला बोरनाया
ओमफ्राय खम बाबाय आं बे अमा मा
ओमफ्राय बै मा बै मासेयालाय उरदों ना जिरायदों बे बिमाया
बेरायदोंमोन बिमा फिसा बेयाव उरथ'ला बायाखै बांद्राय
एथ' आरोखि एसे दा खम जायाखै
खमजरु खम जरखायाव उरथ'वाखै देनांहाय मारै जानाय नङा हगार जानाय नङा गय उदला जोबजानो गिनां
बे गाव
राखांफिनबानो उरखावजोब
उम बेखौनोथ' होनदों आं माबा जानाय नङा हंगार जानाय नङा आंहा माबा गयावसो उरजानो गियो
गय मोनला एसे बेरा जायो
गय बिफाङाव उरजानो गियो आङो गय गोरलैयावहाय
बे खाथिनिया थामफै मोनफाग्रा
नस्थ' जाथारो थांखानाय थांखानाय नैबेनो रासिनहाय उरनाया
उम
माबा जायगायानो माबा गाहायसो जाजोब्बाय दैबानो दैयानो माबा माइसो गायजासिगोन
औरै एसे जौरि गाम्बारिनि गोजौआव बोहैनानै ओरै फबैजोबबाय
नावबावनो जौथों थाथों जौनानै थाथों
मारै‌ ज'नाय
गामबारि गोजौआव होनायखौ होनदों आं
जौ नुनानैबो दैयानो राननो रोङैखौ नुवाखै आं बिसोर इखो जाया ना जायगा मोनसे गोजौ दोनलायोमोन आरामनो मस्थ'
बेयावनो गोजौ खामोनना होय
बेखौ मोनसे फर बानायथारनांगौ बे
गोजौ
बिथा जाबनानै उम
ग्राउन नाङा ब्रा ग्राउन नाङा ओरैनो माबाल' खोनानै प्लास्टारल' होनांगौ
माबा नाङाबा नांगौ जायोना ओंखारबोगोन ना
खागोन।
खालायबावगोन नामा
दोग्रा थंसे दोग्रा खो साइड दोनखागोन बिलाय मानसि खानायखाय माबा उ आसो जाबोबाय दामफेला हामफुथि दामफुथि देरसिनबायबो साला आं जानायखौ फसायहो बे अमाखौ
साब स्राब स्राब ए स्राब ओय जोबो।
जाजामलाबायो जे खालाय खुलाय गैयाबाबो।
आरो मासे माथो माबाया खुगा गुफुर गोनाङासो थालांदों।
उम होनबायना माबायासो थांदों। आंबा उनावसो थाल मोनखादों।
बे मासेखौ नायफिननाय होननानै बे मासेखौ नायनायाव बेबो बेनो।
बे माबा एस
हमनायाल बै गुफुरखौसो साबसिन होननानै माबादोंमोन थ'
बै एसे उदै फानथाब मोनो आङो बे लांनाया। नैबे उदै गेन्द्रासिन थालांनाया। बै हिसाबाबो बांद्राय उदै गेन्द्रा जायामोन बैयो। सोरलाब उदैया फुङा।
हारसिं नालाय दाना फिसासो नुफालाय लाङो।
उम ओमफाय उदैयालाय गेन्द्रा।
आराम गलादां उ उ होनबाय थायो।
जालाहाय एसे माबाबायना बै
आवाज फैनोनागिरो अमानि।
उम उम अखा हाबावगोन दां।
बिया
अखा हानोहागौ अखा अख्रांङा अखा मोफ्लामगासिनो दं।
अ' सा होबाय?
दसेथाना माया हायो होनदोंथाय बाबुवा? दस्थासोआवसो हायो। दस्थासोआव अखा हानो हागौ होनदोंमोन।
म'स्थ
सिमां नुगुरलाय लाङो। माफ्राय आया माथो सोरांबाय।
फुङावबो बांद्राय माबाबुन मानगुरबा गिथाव बाथाव थारमोन सिमाङानो। जों साथाम
उन्दुनो नागिरनाय नङा सान्दुंनि मोदानाय फैयो मोना आरो दरबो गैया बे मोनायाव नायदोंना दर्जा गैलायलायै। गथ'फोरनि बेखौनो नुदों। दरजा फांनायल' गथ'फोर जेव जेव बुरजा हाबनो नागिरोब्ला फैनाय
उम
मोदोम जेबोआनो गाननाय गैया। खुलिनायनि ओंखाम संग्रा बे थिबखलनि लामाया दाबो गोदोनि माबाखौ नुयोलै। औ
उम आगोलनिखौ।
होम
ओमफ्राय नैबे बोरमा साग्ला होननानै थाइजौ फांनैखौबो नुयो थाइजौफ्रानो गैला
गोदोनि गोदोनि जायगा आयदै गोदोनि जायगा गोदोनि माबाखौ नुबाय आरमा गोसोखांबाय
आरो ओरै खौला खनानि फुराना
खोरखिखौनो फाङाखै होनदां
उम खोरखिखौ फांलायलायबावाखै जोंनिखौ खोरखि खोरखि फांनायनि दायथ'आ नोंनि बेनि मानो फांङा
अखा हाबाब दै रोंगोनलै माया
है रुवाबा जायो नामा?
माबोरै रुगोनलै बै न'आवबो सुजागोनलै नंङा बै लानदाङाव सुजागोन बे
उम बावनो रुजागोन बावनो रुनानै बावनो रुनानै एसे बेलासियाव जोरांबाबो होनो हाबानो जाबाय त्रिपाल त्रिपाल बनोसै ओमफ्राय मुसारि होनोसै मोनसेल' माइ आलाय दसेनो गोबा होबानो दसेनो रानो एक घन्टासो लामनो मोनब्लानो
बस बस्टआवखायसो बुरजा नुदों आरो महनसेल'सोथ' थ्राय थ्राय बा दसेनो रानो
मोनबानो रुनो हाबानो जायो ओंखायनो अखा एसे माबाबाबो रुनोसै दोमिला दोमिलि था-थाइफ्रिला थाइफ्रिलिबाबो रुनोसै दुंगोन बायदिबा
जा जाजेनन्नाय जानोसो सुखुनाय नङा जादाव जादावसो मा मोजां मोनगोन।
नोंसोरसो सुखुवा सुखुनाय नङा।
औ बाब बाबुआनो सुनाय नङा माथो। मा गिदिर गिदिर ओंखामसो होनगोन बियो।
आरो सोमनाय जानोसै आरो माइरंआ। एक्सुलि माबाया गिदिरसिन नांखागौलाय रुनाय माइरंआ।
फुङावलाय मोजां जानो। बानलु बाथोन देनानै।
ओ संख्रिफोरजों जानो हाला बायो आहा बिदिखौ गरफा गरफा नालाय आथा गोनां नो
उम्म। दैयाव थायो आरामनो।
मानसिनि उदैयाव थायासोनो।
बुंनायखौ
औ।
बै जायोबो ब्रा रुनानैबो दुथारोबो सोरबा सोरबा
बर'फ्राबो रुनानै जाजोगोन थेब्रा
रुदोंनो बिस्राबो दाखालि आदलाय दरलायाबो रुखांबाय नो दाखालै रुनानानै दानो होननानै
जन बिबैयानोबा रुनो थिनगासिनो जाहानोबा होननानै
सोर?
जन बिबै।
माने निन फैयाग्रा थाबनो
आयौ सिमबो रुनो होनाखैमोन दालाय
गैया।
सिमुंबो रुनानै जानो होन्दोंमोन ना माइ गायबा। माथो गैया हनै खिफोद्दा
देगलायसो फाइनाल
देग्लायबो रन्जनाखौ जि गोसोखांसिनबावदो।
उम्म।
रनज'नाखौ रुनानै जानो रुवाबाबो गेब्लेनाय नंखाला। फिसाबो फिसाबो रुदोंना लयमोनहाबो दाखालिनि माइ
आरो माइआबो गाज्रि नङाना बियो जा जादों। थुख्ल' थुख्लानो मोजांङा जादों।
उम्म रग' रग'नो।
खामायनाया आरैनो बजाब्रैसेसोल'।
मोजाङानोब्रा रग' रग'। ओरैनो रन्जना माइ निजोमनाव बायनानै लायलाबायबाय सोलायनानै दबलायसेल' गायनो मोनबाय। दबलाय